नोंथां औ खोनादों नोंथां खुलुमबाय।
औ नोंथाङा नोंथांनि फन हरनाय जाहोनखौ फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ आंनि फन हरनाय जाहोना जाहैबाय नोंथां आं नोंथांजों जानबुंनि सोमोन्दै एसे खोथा सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना?
औ जागोन दे नोंथां।
औ दा जानबुंनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला ओ जोंनाहाय आथिखालाव बोराय बुरै गथ' गथाय गासैबो जोङो जानबुंखौ बाहायनायखौ जों मिथिनो मोनखायो फ्राय सुबुंफोरानो आथिखालाव जोंना जानबुंखौ खौ बाहायजुबो। बे जानबुंआ जाहैबाय जायखौ इंराजियाव जोंना मबाइल फन होननानै बुंनाय जायो। बे ओरैबायदि जोंनि सुबुं माहारि रियाव सुबुं माहारिनि जिउआव फैखांनायनि उनावहाय सुबुं माहारिनि जिउनि जिउ खांनाय राहाखौहाय ओरैबायदि मोनसे सोमोनांथावै गोरलै खालामनानै होबाय। आरो बेखौ नोंथाङाबो मिथिखायो। जेरैहाय जोङो गोदोनि समखौ जोङो नायनो थाङोब्ला जों मोनथिनानै मोनो। जानबुं गैयि समावहाय माबायदि थासारिजों जोङो जिउ खुङोमोन। जेरैहाय गोजान गोजानाव थानाय सुबुंफोरनो जोङो थाब समावनो बा गोख्रैयैनो जों खबर हरनांगौब्रा बा खैफोद आफोदनि जोङो खौरां फोर दैथायहरनांगौ जायोब्ला जोंहा दैथायहरनो हानायनि बेफोरबायदि राहाया जोंना गैयामोन आरो। आरो गोबां जोंना सोलोंथाइ बिथिङावबो गोबां खममोन। नाथाय जेब्ला जोंना सोलोंथाइ बिथिङाव एसे एनै जौगाबोनो हमबाय अब्ला जोंना लाइजाम लिरनायनि मोनसे खान्थिखौ जोंना जागायजेनबाय बे लाइजाम लिरनाय खान्थियावबोहाय जोंना जोबोद गोब्राब जायोमोन आरो गोबाब जोबोदैनो जेंनाखौ नु जेंनाया नुजायोमोन दैथायहरनायावहाय। जेरैहाय बेफोरबायदि जोङो लाइजामखौ लिरनानै दैथायहरोमोनब्लाबो गोजानथाया जुदि गोजानद्रायबा बेहाय सहैनायाव गोबां दिन लायोमोन गोबां सम लायोमोन। बेनि गेजेरजोंसो जोङो खौरांफोरखौ बा खबरफोरखौ जोङो हरनो हायोमोन आरो बै सुबुंनिसिम। नाथाय बैफोरावबो जोंना जानथाया गोजान जानायनि जाहोनावहाय खमायावहाय बेैफोर लाइजामाबो बै सुबुंनि आखाइआव गोलैहैबावा आरो। दा बेफोरबायदिनो गोबां जेंनाया नुजायोमोन। नाथाय आथिखालावहाय जोङो जेसेबां गोजानावनो थाया मानो जा गुबुन रायजोआवनो थाया मानो जों नाम्बारखौ थुना होनाय लोगोसेनो बा अनजिमाखौ जों जानबुंङआव थुना होनाय लोगोसेनो जोङो गोख्रैयैनो बा थाबैनो जोङो बै सुबुंनो जोङो खबरफोरखौ दैथायहरनो हायो। बा जों गोबां खौरांफोरखौ लाहरनो हायो आरो ओरैबायदि मोनसे जोंनो गोरलै दाहा खौ जानबुंङा खालामनानै होबाय आरो बेनि अनगायैबो जों बुंनो हायो गोबां जायगायावहाय जोंना दाब दाब बायदि खैफोद आफोद जानाय बा मा जागोन बेफोरनि सोमोन्दै अबेयावहाय मा जादों बेफोरनि सोमोन्दै जों मिथिनो हायामोन। आरो खायफाखौ जों थिब्लाबो बेखौ खुगा खुगासो जों मिन्थिनो मोनोमोन। आरो खायसेखौथ' जों मोनथियालासिनो बियो मा गोमानानै थांफिनोमोन। नाथाय आथिखालाव जों जानबुंनि गेजेरजों बबे जायगायाव मा जादों बेफोरनि रादाबखौ जोङो जानबुं बुङावनो मोनबाय थायो। अबेयावहाय मा जादों मा जागोन जेसेबांनो गोजान थाया मानो जेसेबांनो गुबुन रायजोआवनो जाया मानो गुबुन हाद दरावनो जाया मानो जों बेफोरनि खौरां बा रादाबफोरखौहाय जोङो जानबुंनि गेजेरजोंनो जों गासैखौबो आथिखालाव मिथिनो हानाय जाबाय आरो। बेनि अनगायैबो जोंहा गोदो गोबां जोङो मेथाइ फोर खोनासंनो गोसो जायोब्ला बा सावथुनफोर नायनो गोसो जायोब्ला जोंहा गोरलैराहा गैयामोन। जोंहा मा रेडिअ जेब्ला ओंखारबाय अब्ला रेडिअफोरनि गेजेरजोंसो जों खोनासं नांगौ जायोमोन। आरो सावथुनफोर जों नायनो गोसो जायोब्ला अबेबा मोनसे फोथारावहाय जमा जानानै बा थुबुर जानानैहाय जोङो मा फरदाफोर बायदियावसो नायनांगौ जायोमोन आरो। उनावहाय जेब्ला टेलिभिसन बा टेभि टिभि ओंखारबाय अब्ला बेहायबो मा चेनेलनि गेजेरजों- हाय मा समावहाय मा सावथुनखौ होगोन। बेफोरखौ जोङो नेनानैसो जोङो मा नुयोमोन आरो। नाथाय जानबुं ओंखारनायनि उनावहाय जोङो बैफोरनि मुंफोरखौ मा सावथुनखौ नायनो गोसो जादों बा मा मेथाइखौ नों खोनासंनो गोसो जादों। बेनि मुंखौ थुना होनाय लोगोसेनो रोखा रोखा बेफोर सावथुन बा ओ मेथाइफोराहाय जोंनि मेगन सिगाङावनो नुजाफैयो आरो। जायखौ जों जोंनि गोसोबायदिहाय जोङो रंजानायनि थाखाय जों बेफोरखौ बाहायनो हायो। दा बियो जोंनि लुबैनायफोरखौहाय गोनांथिफोरखौहाय जायगायावनो जगायनानै होदो। होयो होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथां। दा बेनि अनगायैबो गोबां सुबुंफोरखौ गोबां हाबाफोराव आरो लोगोसेनो गोबां फरायसाफोरानो जा बा फरायसा नङाब्लाबो जोंनो मिथिनो गोनां गोबां खोथाफोर बा जोङो ओ खायसे सोंलुफोरनि फिननायफोरखौ जोंनो नांगौब्लाबो जोङो जानबुंनि गेजेरजोंनो जोङो साथ जेपेटि बा गुगोलफोर बायदि गोबां एपनि गेजेरजों मा सोंलुखौ जों थुना होनाय लोगोसेनो जोंनाव फिननायफोरा रोखा रोखा नुजाजोबो आरो। जायफोर नो जोंखौ फरायनायल' नङा गोबां जोंनि मिथिनो ओ हास्थायनाय बा मि- बिदिनो गोनांथिफोरनि सोंलुफोरनि फिन्नायखौ जोंनो होयो आरो। रोखा रोखायैनो जानबुंङाहाय। बेनि अनगायैबो सोरबाफोर सुबुङा बा सोरबाफोर फरायसायानो जा ओ मोसानो गोसो बा रोजाबनो गोसो बिदिनो गोबां ओ बायदि रोंगौथि लानो गोसो थानाय सुबुंफोराबो जानबुंनि गेजेरजोंनो सोलोंनानै लानो हायो। इउटुबफोर बायदि एपफोरावहाय भिडिअसफोर नायनानैनो जों बेखौ सोलोंनानै लानो हायो। गुबुन जायगायाव रांखान्थि ओ रां खरसा खालामलायालासिनो जोङो न'आवनो थानानै बा जायगायावनो थानानै गाव गावनो सोलोंनानै लानो हानाय राहाया जानो- नि गेजेरजों जाबाय आरो। दा बिदिनो जानबुंआ जोंखौहाय गोबां ओ मदद खालामदोंब्लाबो बिनि गोबां बाहाय- नो रोङियावहाय गाज्रि गोहोम खोख्लैनायखौबो जों नुनो मोनो। जेरैहाय गोबां गथ'फोरानो बेयावहाय खेला गेलेनानै गावनि फरायनांगौ बा मावनांगौ हाबाफोरखौ ओरैनो थांगार होयो आरो समफोरखौ ओरैनो बारग'हरो। बेफोरखौ ओ जानबुंखौ मोजाङै बाहायनो रोङैनि जाउनावनो गोबां ओरैनो समखौ गारहोयो। लोगोसेनो गोबां सुबुंफोरानो नाङा-फाङा ओंथि गयै भिडिअसफोरखौ हगारनानै गोबां सुबुं- उनावहाय गाज्रि गोहोम खोख्लैनायखौबो जों नुनो मोनो आरो। बेनिफ्राय जों गोबां मोजां मोजां भिडियस एगारनानै रां खामायनो हायोब्लाबो आथिखालाव सुबुंफोरा रां खामायनो थाखायनो गोबां ओंथि गैयै भिदिअसफोरबो हेगारनानै ओ बायदि गा-गाज्रि गोहोम खोख्लायनायखौ जों मिथिनो मोनो आरो बेनिखायनो बेयो मोजां गोहोम खख्लैदोंब्लाबो बाहायनो रोङियावहाय गोबां सु- सुबुङानो गाब्रनायखौबो जों नुनो मोनो आरो नोंथां। दा आंनि बुंनांगौवआ बे- खिनियानोसै नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानबावदों नामा?
औ नोंथां होमबा आंबो नोंथांनो माखासे जोंनि मा होनो जोंदामिन जौगानायनि मुलाम्फानि सोमोन्दै फोरमायलांनोसै। जोंना बिरोंदामिन होनो- ब्ला जोंना बिरोंदामिन जौगानाया जोंनिया मा जोंनिया मा होनो फोनांजाब बिथिं फालांगि, हान्थामेला, सोलोंथाइ मा होनो गासैबो बिथिङाव जोंना मा जोंना गोबां जौगानाय लाबोनो हादों नङा होमबा नोंथां! जोंनाङा नोंथाङा दहाय जोंना फोनांजाब बिथिंनि जोंना मोनसे माबानि सोमोन्दै बेसादनि सोमोन्दै आंनो फोरमायलांखांबाय जेरै मबाइल दिनै जोंना मबाइल बायदि जोंना गोबां दङ मा लेपटप कम्पिउटारफोरनि गेजेरजों जों मा गोबां मा होनो गोबां सोलोंथायारि आगजुफोर बा बेंकफोराव फरायसालि फरायसालिमाफोराव जोंना मा खालामनो हायो गोबां मा होनो फोरों सोलों मा होनो हाबाफारिफोरखौ जों नामा गोबां मा होनो जौग मानो थाखोनि माखासे मा होनो जोङो राहाफोरखौ मोननो हायो नङा होमबा नोंथांं! बेफोरनि गेजेरजों जोंना जोंना लेपटप मबाइल आरो मा होनो कम्पिउटारनि गेजेरजों जोंनिया मा जोंनिया दानिया जोंना गासिबो खामानिफ्रानो जोंना मा अनलाइन प्रसेसनि गेजेरजों जाजोबो नङा होमबा नोंथां! अनलाइन खान्थिनि गेजेरजों जोंनिया मा जोङो जेनेबा माबा मोनसे एप्लिकेसनफोर हर नोबाबो जोङो फरम फोर फिलाप खालामनो बा जों बबेबा कलेज इउनिभारसिटिनि एप्लाइ खालामफ्रबाबो जोङो मा जोंना जुदि लपटप फोर थायोबा मबाइलफोर थायोबा जों मा खालामनो हायो जोंना गाव गावनो जोङो मा खालामनो हायो मा होनो एप्लिकेसन फर्मफोरखौ गाव गावनो नामा खालामनानै लानो हायो नङा होमबा नोंथां! आरो जोङो बेफोरनि गेजेरजोंबो जोंना मा जादों सिगांनि समावथ' जोंनावा बिरोंदाबि जौगाय समाव गारि मथर गैयि समाव जोङो थाबायनानै गोबां मा होनो! खस्थ'नि गेजेरजों आरो मा गोबां सम लायोमोन जोंना, दाबसिनि बे गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो थाखाय ओमफ्राय जोंना दा मा जादों? बिरोंदामि जौगानो थाखाय जोंना गोबां मोजां-मोजां होनो। साइकेल, मटर साइकेल बा, गारि मथर ओंखारनो थाखाय जोंना मा सुबुंफोरा, खम समनिबा मा होनो खम खस्थ'आवनो जों नामा गोबां गोजान-गोजान जायगा दावबायनो हायो नङा होमबा नोंथां जोंना! जोंनि फरायसा फोरा मा होनो जेनेबा गोरिब नखरनि फरायसाफ्राबो जों नामा गुबुन-गुबुन हादराव थांनानै दं नामा माबारै फरायहैनो हायो। ट्रेनफोरनि गेजेरजों थाङा नङा होनबा नोंथां! ट्रेन बासफोरा जोंना अ एथ'बांनो दामि नङा हा नङाना जोंना मा होनो? गोबां गुबुन-गुबुन मा होनो हादरफोराव फरायनो थांनानै जों नो मा! जेनेबा जोङो गोबांफ्राथ' जेनेबा बिरखंफोरनि मा होनो? टिकेटफोर लानो हाया नङा होमबा नोंथां। जोंना बे बास ट्रेनफोरनि गेजेरजों मा जोंना सुबुंफ्रा थांनो हायो। सोलोंथाइ लानानै थांलाय-फैलाय खालामनो हायो न'निफ्रायबा गुबुन मा होनो गुबुन रायजोफोरसिम नङा होनोमबा नोंथां! आरो जोंना बेबायदिनो मा आबाद बिथिङावबो जोंना मा गोबां मुलाम्फा जादों जोंना बिरोंदामिन जौगानाया जोंना सिगाङाव मा नांगोलफोरजों हालेवनाय हालौबा जोंना मा जायोमोन! नांगोलफोर हालेबा जों ना गोबां खस्थ' जायोमोन नङा होनोमबा नोंथां! आरो जों ना मा, जोबोद एसेल' हाफोरावसो जोङो मा आबादफोरखौ मावनो हायोमोन। ओमफ्राय दानिया जोंना मा बि रोंदामि जौगायनो थाख- जों ट्रेक्टरफोर बायदि रोखोमनि आबाद मावग्रा आनजुफोर दिहुननायनि थाखाय जों मा जादों! जोंना गोबां गोरलै बा, खम समनि गेजेराव बा, खम खस्थ'नि गेजेरावनो जोंना मा! सुबुंफोरा मा जौगा मान थाखोनि आबाद मावनानै, गोबां बिबांनि आबाद दिहोननो हागासिनो। नङा होमबा नोंथां!
औ
जोंनिया मा जायो? ट्रेक्टरफोरनि गेजेरजों जों मा,
दसे समनि गेजेरावनो गोबां जोङो गोबां हाफोराव जों मा खालामनो हायो, हाफोरखौ हालेवनानै जोङो मा बेयाव गोबां रो बायदि रोखोमनि आबाद। बे मावनो हायो। आरो जोंना मा जोंना बायदि रोखोमनि मा होनो हासार इउरिया पटासियाम बा जोंना बायदि पिटामिन आरो एम्फौ बुथारग्रा मुलिफोर ओखारनायनिनि थाखाय जोंना मा? जोङो एसे हायावनो जों मा गोबां बिबांनि आबाद दिहुननो हायो नङा होमबा नोंथां। आरो जोंहा जेब्ला मा होनो? जोङो फिथाइफोरखौ जोङो थाब-थाब जेनेबा, आबादफोरखौ जोङो थाब-थाब होननि थाखाय मा खालामनो हायो बेयाव माखासे जोंना जौगामोन थाखोनि जोंना मा होनो? भिटामिनफोर ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां बेफोरनि गेजेरजों मा जोङो दसे समनि गेजेरावनो मा? गोबां आबादफोर दिहुननो हायो आरोना। आरो जोंना माखासे जेनेबा एम्फौफोर अरनो नागिरनोब्ला मा जों खालामनो हायो? एम्फौ बोथारग्रा मुलिफोरखौ जोंना बाहायनानै जों मा आबादफोरखौ जोंनि आबादफोरखौ फौ जानायफोरनिफ्राय होबथनो हायो नङा होमबा नोंथां, आरो जोंना मा?
बेबायदिनो जोंना हान्थामेलानि राहायावबो आं दहाय बुंखाबाय। जोंना सिगां समाव बिराद खस्थ' जायोमोन जोङो दानिया मा? सुबुंफ्रा गावबा - गाव न'खरावनो मा होनो गारि मथर थानायनि थाखाय जोंना मा? गोसोबानो जों मा गोबां होनो? दावबायनो हायो बेरायनोहायोबा गोजान-गोजान जायगायाव थांनो हायो, नङा होमबा नोंथां? सिगांनाथ' बेबायदि जायामोन बेबायदिनो जोंना मा? सोलोंथाइ बिथिङावबो जोंना गोबां दावगाबाय आरोना सिगांनिफ्राय जोंना मा? गोबां मोजां मोजां फरायसालिफोर ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां। सिाङावथ' बेबायदि फरायसालिफोरबो गैयामोन। बिनि थाखाय जोंना मा जायोमोन सिगांनि सुबुंफोरा जोंना गोजौ सोलोंथाइ लानो हायामोन। दानिया जों नामा खाथि खालाफ्रावनो जोंना गोबां फरायसालि फरायसालिमाफोर बा मुलुगसोलोंसालिफोरथाय थाखाय जोंना मा सुबुंफ्रा जोंना फरायसाफोरा गोबां मा होनो
मोजां मा होनो मोजां थाखोनि सोलोंथाइफोरखौ लानो हायो नङा होमब नोंथां। जोंना बेफोरनि गेजेरजों नो मा बिरोंदामिन जोङो जौगानायनि गेजेरजों जोंना सुबुंफोरनि जिउआ मा गोबां गोरलै आरो मा खम समनि गेजेरावनो सुबुंरफोरा जोंना बायदि रोखोमनि खामानिफोरखौ मावनो हायो नङा होमबा नोंथां। जोंना मा होनो जोंना दा मा होनो? फोनांजाब बेजों जेनेबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोंना सुबुंफ्रा मा साख्रि बाख्रि गैयाबाबो जोंना सुबुंफ्रा मा रां खामायनानै जिउ खुंगासिनो दं नङा होनोमबा नोंथां। बेबो जोंना मानि थाखाय जादों जोंना बिरोंदामिनि जौगायनायनि थाखायसो जादों नङा होमबा नोंथां। आरो जोंनो जिउआव सानफ्रोमबोनि जिउआव जों जेरै बाहायनाय जोंना। मा होनो संग्रा खावग्रा आगजुफोर जेनेबा गेसफोर सिगाङावथ' गेसफोरबो गोयामोन नङा होमबा नोंथां। गेसफोर गोयैनि थाखाय जोंना मा जायोमोन सिगांनि सुबुंफ्रा जोबोद खस्थ'। बा गोबाव सम लायोमोन जोंना जेनेबाओंखफोर संनाय ओंख्रिफोरखौ संनाय साफुदुंनायफ्रावनो जोंना जेनेबा। जोङो मा होनो गोबां खस्थ' मोननांगौ जायोमोन जों दैलां बोथोरफ्रावबो जेनेबा आरो मेसें बोथोरफ्रावबो जोंना मा? गोबां मा होनो गुसुनि थाखाय जोंना आइजोफोरा मा जायोमोन जेनेबा सुबुंफोरा गुसु दैफोर दांनांगौ जायोमोन। आरो जोंना मा गरम बोथोराव जोंना फेनफोर गैयामोन ना फेन एसि कुलारफोर गैयिनि थाखाय जोंना मा सुबुंफोरा मा होनो जिउ खुंनायाव गोबाब गोब्राब जायोमोन जोंना। जोंना दा मा सुबुंफोरनि जिउआ जोंना गोबां मा गोबां आराम गोनां जाबाय आरो जोंना। गोलोम बोथोरावबो जों मा होनो गोबां मा खालामनो हायो फांखाफोर सालायनानै एसिफोर लागायनानै बा जों मा